खोनादोंना नोंथाङा ओ दोनै जोङो दायो सावरायनो लानाय आयदायानो जादों ओ दानि मुगानि बागै राय ज्लायनो जोङो
औ
ओ ओ नोंथांनो आं दायो सम बे समखौहाय होनाय जादों नोंथाङा जुदि माबाफोर गुवारै बेखेवनो सानदोंबा दानि मुगानि बागै नोंथाङा बुंजागोन
ओ आंनिथिंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनोदि ओ दायो बेबायदि गोदान मुगा तेक टेक्नलजि बेबायदि गोबां टेक्न'लजिया बेबायदि गोबां एडभान्स जाबाय जायनि जाहोनाव जोङो मिथियोदि आगोलाव जोङो बेबायदि फन जों फन बेबायदि कल रायलायनो हायामोन जोङो बेबायदि लाइजाम सोनासो पस्ट अफिसाव जों लायजाम सोनासो बेबायदि हरनाङोमोन नाथाय जों दायो मिथिगौदि बेबायदि फन फन जोङो हाजार हाजार किल'मिटार थानाबो जों रायज्लायनो हायो एबा गुबुन देशाव थानाबो जोङो गुबुन देसजों देस बेबायदि फन रायज्लायनो हायो आरो लोगोसे जों मिथि थिगौदि कम्पिउटार लेपटप टेब्लेट बेबायदि गोबां रोखोमनि एडभान्स लेभेलनि बिदि टेक्न'लजि ओंखारबाय जोङो कम्पिउटार एबा लेपटपाव जोङो बेबायदि गोबां रोखोमनि इन्टारटेनिं भिडिय' एबा कमेडि भिडिय' एबा जोङो गोबां बेबायदि इडु इडुकेसनेल भिडिय' नायनो हायो आरो जों मिथिबावोदि बेबायदि टेक जोङो बुंनो थाङोबा दायो गोदान मुगायाव आगोलनि समायाव जोङो मिथियोमोनदि मानसिफोरा बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव थायोसोमोन आगोलनि समायाव आरो दायो जों नायो नायोबा जों नुयोदि टाउनफोर जाबाय बिल्डिंफोर जाबाय लामाफोरा बेबायदि फाकानि जाजोब्बाय गोबां गेदिर गेदिर ब्रिजफोर जाबाय आरो जों मिथिबावो गोबां गोबां गिदिर गिदिर देम जाबाय जाय देमनि देम बनानै बानायनायनि जाहोनाव जोङो दायो कारेन्ट मोनो लाइट मोनो जोङो मिथिगौदि
औ
बेबायदि गोबां मटर गारिफोरा बेबायदि एडभान्स लेभेलनि जाबाय जोङो आगोलनि बेबायदि गारिफोरखौ जोङो नायबा नुयोमोनदि आगोलनि गारि फोरा गोबां बेबायदि इसां एडभान्स लेभेलनि नङामोन नाथाय जोङो दायो नायबा बेबायदि गोबां एडभान्स लेभेल नि बेबायदि गारिफोर जोङो नुयो जेरै जों नाम मुंख'नो थांबा बेबायदि गोबां दामि दामि दाम गोसा गोसा गारि दोङो जों बुंनो थांबा बयनिख्रुइ दाम गोसा गारि बुंनो थाङोबा जोङो रल्स रयेल आरो बेबायदि बि एम दाब्लिउ गोबां रोखोमनि गारिफोर दोङो आरो जों मिथियोदि ओ बेबायदि मानसियाथ' अख्राङाव बिरनो हाया नाथाय जोङो मानसिया अख्रङाव बिरनो हायाबाबो जोङो बेबायदि मोनसे गाखोग्रायाव जों गाखोना अख्रां साजों जों बिरनो हायो जायखौ जोङो ओ फ्लाइेट एबा ओ हेलिकप्टार होनना मिथिनो मोनो आरो फाइटार जेट होनना मिथिनो मोनो जायनि गेजेरजों जोङो अख्रां साजों बेबायदि बिरलांनो हायो अख्रां सायावबो बेबायदि ट्रेभेल खालामनो हायो आरो जों मि थिबावोदि ओ ट्रेन बे ट्रेेनाबो आगोलनि हमयाव दङमोन ब्रिटिशफोरनि हमयाव दङमोन नाथाय बेबायदि इसां एद एडभान्स लेभेलनि नङामोन दायो जों नायनो थांबा बेबायदि बुलेट ट्रेनं थाबबाय आरो गोबां एडभान्स लेभेलनि बिदि ट्रेन ओंखारबाय जाय ट्रेना गोबां स्पिडै खारो गोबां स्पिड किल'मिटारै खारो आरो जों मिथिबावोदि
ओ बयनिख्रुइबो टेक्न'लजियाव मुंदांखा बयनिख्रुइबो बेबायदि जौगालां बाय थानाय आददो स्पिडै जौगानाय टेक्न'लजियाव जौगानाय बायदि मोनसे हादर दङ जों जायखौ मिथियो चाइना होनना मु ओ चाइना होननाय बेबायदि मुं दङो आरो बेयाव जों मिथियोदि गोबां बेबायदि रबटफोर आरो गोबां बेबायदि रबटफोर दोङो आरो जों मिथिबावोदि टेस्ला कम्पानि ओ जाययाव बेबायदि इलेक्ट्रिक कार बानायो बेबायदि बेटारिनि गारि बनायो बेयाव जों मिथियोदि गारिया गावनो कन्ट्रल खालामो गावनो गाव बेबायदि लामााखो बेबायदि नायनानै एबा टार्निं दानो गावनो गाव बेबायदि कन्ट्रल खालामो गारिया आसरित बेबायदि टेक्नलजिया ओरैबायदि जौगाबाय आरो जों मिथिबावोदि जोङो बेबायदि अख्रांसिम जों थांनो हाया जोङो सानखौ गाहायनिफ्राय जों नुहुरो नाथाय ओ जोङो दा दायो गोदान मुगायाव मर्दान मुगायाव जोङो रकेटनि गेजेरजों अखाफोराव जोङो थांनो हायो अखाफोराव जोङो आ अखाफोराव अखाफोराव गोबां आगान हैनाय मानसि दोङो आरो जों मि थियोदि सेटेलाइट जायनि थाखाय जोङो बेबायदि मेप मोनदों गुगोल मेप मोनदों सेटेलाइटनि जाहोनाव मानोना सेटेलाइटआ अख्राङाव दोङो बेबायदि ओ ओ जोंनि आर्ट आर्टजों लोगोसे बिदि रटेसन जाबाय थादों जायनि थाखाय जायनि जाहोनाव जोङो इन्टारनेट मोनदों गुगोल मेप मोनदों आरो गोबां रोखोमनि जेरै सि टि भि केमेरा एबा गावखौनो बेबायदि रेकर्ड खालामनो हा हाग्रा बेबायदि मबाइल ओंखारबाय जायखौ जोङो स्मार्टफन होनना बुङो आरो गोदोनि हमयाव जोङो मिथियोमोनदि केपेतनि फनमोन नाथाय दायो बेबायदि गोबां एडभान्स लेभेल जाबाय आरो आबादनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदाय बेबायदि नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय दायो जों ट्रेक्टर पावारटेलारफोरजों हालि एवो आरो लोगोसे जोङो आगोलाव आइथिंफोरजों थाबायोमोन नाथाय जोङो दायो बाइक गारि मटर बेबायदि ओ कारफोरदों थाबा
औ
ओ लोगोसे आगोलाव बेबायदि ओ देस दों देस बेबायदि थाबायनो हालायामोन नाथाय दायो बेबायदि फ्लाइट हेलिकप्टारनि आरो गोबां बेबायदि गारि गुराफोरनि गेजेरजों जोङो गुबुन देशाव बेबायदि थांनो हायो थाबायनो हायो। गोबां रोखोमनि समायना रमायना मिथिंगफोर जों नायहैनो हायो आंनिथिंजाय बुंनो गोनाङा एसे नोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो दोङोबा बुंनो हागोन
औ नोंथौ नोंथांनि फिननायखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा दानि मुगानि सायाव बेबायदि गोबां बुस्थुफोरखौनो रोखा रोखायै बेखेवनानै फोरमायनानै ओ आंबो दायो सानो नोंथाङा जेरै बुंखाबाय गोदोनि दिनावहा य बेबायदि ओ साथाम सासे मानसि जोंहाय आरो गुबुन मान सिजोंहाय बेबायदि रायज्लायनो हायामोन ओ बेबायदिनि थाखाय जोङो गोबां लाइजाम लिरनानै बेबायदि पस्ट अफिसफोराव हैयना हैनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय दायो इन्टारनेटनि मुगा गोदान मुगा दायो जोङो सासे मानसिनि खबर लानोब्लाबो मोनसे मोनसे एस एम एस हरबानो जायो बा खनसे वाट्सएपाव टेक्स्ट हरबानो जायो बा जोङो खनसे कल हरबानो जोङो बे मानसिनि खबरफोरखौहाय मोनथिनो हायो आरो बेल' नङा नाथाय जेरै नोंथाङा बुंखांबाय गुबुन दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोर सिम बेबायदि खबर लाहरनोबाबो जोङो दायो जानबुंनि थ्रयैनो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो जोङो बेबायदि खबरफोरखौबो लाहरनो हायो आरो जुदि जोङो बेबायदि मोखांजों मोखां रायज्ला यनोबो जोंनियाव खाबु दङ भिदिअ कलनि जों जायखौ खालामा जोङो मोखांजों मोखां बेबायदि नायनानैनो रायज्लाय लायनो हायो ओमफ्राय बुंनो थांबावोब्ला बेबायदिनो गोबां दंबावो दानि मुगायाव गोबां बेबायदि सोलायनाय लाबोबाय जेरै गोदो गोदाय बेबायदि गरम बोथोरफोरावहाय लानो थाखाय एसि फेनफोर गैयामोन बिफां सायाफोरावसो जिरायनानै गावनि सोलेरखौहाय सुग्लाय होयोमोन बेबायदि बिफां सायहायाव थानानै बिफांनि गुसु बारखौ जानानै बेबायदि गुसु गोजोननायखौ लायोमोन नाथाय दानि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला टेक्न'लजिया गोबां बेबायदि सिगाङाव बारि लांबाय दायो बे
औ नंगौ
बेनिथाम बेबायदिनो एडभान्स जाबाय जोंनि टेक्न'लजिया गोदो बेबायदिनो किपेड मबाइल दङमोन नाथाय दायो एनड्रयड आइफन दङ जायजोंनो जोङो गोबां बेबायदि खामानि खामानिफोरखौ हाय मावनो हायो ओ मोनसे बेंकनिफ्राय गुब मोनसे बेंक आव फैसा ट्रान्सफार खालामनोबाबो दानिया गुगोल पे फन पे एप फोरजोंनो बेबायदि जा खालामनो हाग्रा जाबाय गोबां जोंनि टेकनल'जि हाय सिगांथिंजोंहाय आग बारायलांदों आरो बेल' नङा नाथाय दा-दानि मुगायाव जोङो न'आव जिरायनानैनो गासै खामानिफोरखौबो मावनो हाग्रा जाबाय टेक्न'ल'जिनि थ्रुयै इन्टारनेटनि थ्रु जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनो जुदि माबा फोर बुस्थु नांगौ जायोब्ला जेरै जि जोम मैगं थाइगं बेफोर गासैखौबो जों बेबायदि अर्डार खालामब्लानो न'आव फैग्रा बेबायदि खाबुफोराबो दङ आरो बुं नो थाङोब्ला सिगांथ' गोदो गोदायथ' बेबायदि हाथाय बाजारफोराव थांनानैसो जि जोम मैगं थाइगंफोरखौहाय बायनो गोनां जायोमोन सानदुंब्लाबो अखाब्लाबो बो नाथाय दानि टेक्न'लजि आहाय जोंनो बेबायदि मोजां खाबुखौ होदों जायनि थाखाय थाखाय आं सानो बे जौगासारनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबुं बे जिउ खुंनायखौहाय गोबां बेबायदि गोरलै खालामनानै होदों आरो बुंनो थांबावोब्ला जेरै ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ दायो जोङो ओ बेबायदि खाबुबो दङ जेराव जोङो अख्रां सायाव थांनानै बेबायदि अखाफोरावहाय बेबायदि मानसिफोरबो दङ सुबुंफोरबो दङ आरो जों दायो गोसो जायोब्ला जों बेबायदि थांनो हायो होननानै जेरै सिगाङावहाय कल्पना चावला मोनहा बेफोरबायदि अख्रां सायाव यावहाय थांना अखाफोराव आगान होजेनबाय बेबायदिनो गोबां सुबुं फोरबो दङ आरो दानि मुगायावहाय जोंनो जो नो थाखाय मोनसे जागानिफ्राय मोनसे जायगायाव खालामनो थाखाय बेबायनो नोंथां बुंखानाय बायदिनो फासटेस ट्रेन जेरै बुलेट ट्रेन बेफोरबायदिफोरखौहाय ओ जोंनो टेकनलजिया बेबायदि खाबु फोरखौ होदों ओ बेबायदि दानि मुगाया सिगांनि मुगानिफ्राय जोबोद बेबायदि आग बारहिनाय आरो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै आं सानो। बेबायदिनो आरो दंबावो जेरै आबादनि सायाव नोंथाङा जेरै बुंदों आबादावबो बेबायदिनो गोबां टेक्नलजियावहाय जोंखौहाय हेफाजाब खालामबादो खालामबोदों जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि सिगाङावहाय नांगोल बाहायोमोन नाथाय दा ट्रेक्टर बा पावार टिलार फोर बाहायो आरो बेल' नङा नाथाय सिगाङावहाय ओफ्राय माइ गायनोब्लाबो मानसिफोरानो बेबायदि हाजिरा लानानै माइ गायोमोन आरो माइ हानायावबो बेबायदि मानसिफोरानो हायोमोन खस्थ' खालामनानै माइ नानोब्लाबो मोसौजोंनो बेबायदि माइ नायोमोन मुगायाव दानि बे मरदान टेकन'लजि आहाय गोबां बेबायदि सुबिदाफोरखौहाय होदों जेरै दायो नुनो मोनो माइ गायनो थाखायबो मेसिन दङ माइखौ हानो थाखायबो मेसिन दङ आरो बेखौ लानो थाखायबो बेबायदि मेसिनफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि बे ओ जिउ खुंनाया जोबोद गोरलैनिफ्राय गोरलै जालांदों जोंनि खस्थ' खालामनांगौ खमिलांदों बेबायदिनो टेक्न'लजिया जोंखौ गोबां बेबायदि मदद खालामदों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगनिफ्राय गोदोनि मुगानिफ्राय दानि मुगाया साबसिन आरो बेबायदिनो मोजांसिन इयुनावबो बेबायदिनो टेक्न'लजिया आर आरो साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो ओ बिदिब्ला जोंनि बे दोनैनि सावरायलाय सावरायलायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै खोमा नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद बेबायदि मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौहाय मिथिनो हाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद सोलोंनोबो हाबाय आङो ओ इयुनावबो बेबायदिनो नोंथांजों गोबां बेबायदि बाथ्राफोर सावरायबावगोन होननानै आसा थाबाय आं आंनि बुंनांगौखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसै ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय
गोजोन्थों